हेल'।
हेल'।
हेल' नोंथां। औ नोंथां आङो नोंनाव कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे आयदायाव सावरायनो। जायखौ जोङो ना हमनाय होननानै बुंनाय जायो।
रो नोंथां।
ना हमनाय आयदानि सायाव नोंथाङा इसे रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नामा?
जागोन दे ओ ना हमनाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं जागायजेनसै। जितु जों मिथिगौ ना हमनाया माखौ होनो। ओ नाखौ माबोरै हमो गोबां गुबुन गुबुन मानसिफोर फोरा नाखौ गुबुन गुबुन रोखोमै हमनो हायो।
औ औ।
जोङो फासिजोंबो हमनो हायो आरो सेन जों सोरबा जे सारनानै आरो सोरबा ख'खा सानानै। सोरबाबा सारनानै माने फुख्रि सारनानै आरो बोननानैबो जोङो ना खौ हमनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमै जों नाखौ हमनो हायो। दा ओ जोङो दैज्लां बोथोर फैयोब्ला जेब्ला दैया गिदिर जाबोयो होमब्ला नाखौ जोङो फासि सानानैबो हमो। आरो सोरबा सोरबा खखाबो सायो आरो बान्दो खोनानै गोबां रोखोमनि नाफोरखौथ' जोंनाव मोनखायो नालाय। बेबायदि जों हमनो हायो। गोबां रोखोमनि ना हमनो थाखाय जुदि फासिजों हमोब्ला नाखौ आलदा आलदा नाम्बार थानाय फासिखौ नांगौ बेजोंसो जोंना हम हायो जेरै खोनायो आरो बाइस नाम्बार, तेस नाम्बारनो, सब्बिस नाम्बारनो अबेबा फिथिख्रि ना हमग्रा, बबेबा बालाबाथिया हमग्रा, अबेबा ना सिंगि हमग्रा ग्रा गोरि हमग्रा बिदिनो गुबुन गुबुन नाखौ हमनो थाखाय गुबुन गुबुन नाम्बारनि फासिफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो औ आरोबाव बे सेन सेनजोंबो जों बेबायदिनो सेनना खिन्थु बांद्राय गिदिर दैयाव ओ दोनोब्ला साल माने बांद्राय गिदिर देरोब्ला बेयावहाय सेनखौ जों सानो हाया आरोना।
औ नोंगौ।
औ बेखौ जों बेनि थाखायनो मा खालामो ओ जेब्ला दैया रानलाङोबा फिसा जायो दै अब्लासो जोङो ना माने सेनजों सानो हायो आरो।
औ नोंथां औ।
दा नोंथाङाबो इसे होनदो फंनैसो
औ नोंथां औ जोङो नाफोरखौथ' जोङो मिथिनो हायो जे नाया नाया बिराद ब्लक बे जोङो जेरावहाय दख्लाफोर दैज्लां बोथोराव दै थानाय बेफोरबायदि दख्लाफोराव थानाय नाया बांसिन गोथावसिन जायो। दा बे सागोरनिफ्राय लानान सागोरनिफ्राय लानानै कि न न'निजों जोङो रुजुनानै नायोबा न'नि नाया गोथावसिन मोनो। दा बे न'नि नाखौ नोंथाङा गोथावसिन मोनो ना बे सागोरफोरनि नाखौ गोथावसिन मोननाय जायो?
बुंनो थाङोब्लाथ' न'नि नानि थेस्टजों अहायथो हानो जितु ननि बा जों न'निथ' बुंनो हाला जेन'बा ओरै जोंनाव गामिफ्राव मोननाय ना
औ नंगौ नोंथां।
फोरना टेस्टा गोदावसिन जानायनि खारना बेनो कि बिसोरो नेचारेलि थानाय नालाय बिसोरो नेचारेलाव थानाय एम्फौ एनला बायदिसिना मोनजायो
औ नंगौ नोंथां।
नखरनि टेस्टआ पुस्टि गोनांबा गोथाव जायो आरोना बेखायनो गोथावसिन जायो। खिन्थु जोङो बे ओ लकेलनि नङै ना जेफोरखौ जों बाहेरनिफ्राय लाबोयो बिसोरथ' नेचारेलि बांद्राय एभेलेबेल बुस्थुखौ मोनजाया नालाय बे सागरफोरनिफ्रायसो लाबोयो नालाय बे सागरफोराव थानाय मुवा बेसादखौसो जानानै बिसोरो देरो। आरो बिनिफ्राय मा बिसोरखौ लाबोनाय टाइमाव बिराद गोबाव जाबोयो। जेरै बरफआव दोननानैसो लाबोयो गारिफोरजों साप्लााय खालामनानै साननै सान थाम बेखायनो मा बेसोर नाफोरनि टेस्टआ बावनो खारबोजोबो आरो एफा गोबाव थांनायखाय बरफाव दोनना लाबोनखाय नै लकेलनि नाया गोथावसिन बे जाहैबाय आरो।
औ औ नोंथाङा नाफोरखौ हमो नामा? जेन'बा माबाफोर आदब खायदाजों हमनो गोरों नामा?
नंगौ नोंथां। आङो नाखौ स्पेसिलि हमो आङो माबाजों ना बोननानै जिहेथु जोंनिजों एखेबारे दैया एभेलेबेल जोब नालाय गामि ओनसोलाव ओंखायनो जोङो मा खालामो बोनो आरो नाखौ दा ना बोननायखौ मारै बोनो आं नोंनो खोन्थानि गिबियावनो जोङो बोरसि दान्दा दान्नानै लाग्रोयो बोरसि दान्दाखौ नोंथाङा मोनथिगोन ना मानथिया बोरसि दान्दाया अ अ बोरसि दान्दाखौ जोङो औवानिफ्राय बानायो आरो ना औवा थेरे बा बबेबा मोनसे औवा गोलावनि दालायफोरनिफ्राय जों दानानै लायो औवा बिदिनो थाम मिटारसो गोलाव बानायनानै लायो जोङो गामियाव बोननो थाखाय ओमफ्राय बे बोरसि दानदाखौ दाननानै जोङो सानदुंआव एसे फोरानो रेजें जानो थाखाय
औ औ
माने गेलिरद्रायबा ना हरनायखौ थाल मोना नालाय
औ नंगौ नोंथां।
बे बोरसि दानाखौ सान्दुंआव फोराननानै जोङो बावहाय पेरासुट आरो बोरसि आरो सेहा नांसिगौ दाना दा जोंनि बेखौ मा खाथि खालानि अबेबा बाजारफ्राव मोनो दा एभेलेबेल बेवहाय जोङो थांनानै पेराशुट लाययो आरोना पेरासुट जाहैबाय दुरुं बा नाइलननि दुरुंबो मोनो औ ओमफ्राय बोर बोरसि लाबायसै जोङो जायखौहाय नाखौ बोनगोन जों बे बोरसि बोरसिया अनेक रोखोमनि दं ओरै जापानिसनो ओमफ्राय नरमेल बोरसिनो बिदि बिदिनो गुबुन गुबुन आरो खिथु जापानिस खौ जों मानो इउस खालामोबा जापानिसनि बोरसियालायनो जि गोरा जायो ना हरबाबो बाया बेनि थाखायनो जोङो जापानिस बिनि बोरसिखौ लाबोयो आरो बेनि दामाबो एसे गोबांसिन लायो बे जाफानिस लाबोबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जों सेहाबो लाबोयो सेहाया खिन्थु जों न'आवनो बानायो बांसिन सेहाया मानो थाखाय बानायो होनबा जाहाथे दै सिङावहाय जों बोननाय आदारखौ बोगदोलाङो बा दै सिङाव लाङो जों हाग्रा बंग्रा बोनो नालाय हाग्रानि गेजेरजों औ गिलिर जानायनि थाखाय बेखौ जोङो ओ गुना जजों बानायनानै लायो आरो ओमफ्राय दुरुङाव बोरसिखौ खाबाय ओमफ्राय बे सेहा बा जों बानायनानै लानाय दोलांगासिनो फिहाखौ जोङो बाव दुरुंनावनो दोनजोबनानै बोरसि दान्दायाव खानानै लानोसै ओमफ्राय जोङो बोननो थाखाय माखासे आदारफोर इउस खालामो नाफोरनो बाहायो आरो जेरै नाफ्रा मा मा एम्फौखौ जायो बिदि फोर बेरे बेरे बासाफोरखौ जोङो गामिफ्राव एभेल एभेल नालाय बेरे बासाखौ खावो जोङो खावनानै बे बेरेनि बेरेनि फिसाफोरजों जोङो नाखौ बोनो आरोबाव औवायाव थानाय औवानि एम्फौ औ गुनजेत होनना बुङो जों बे गुनजेत फिसा फिसा बेजोंबो जों नाखौ बोननो हायो आरोबाव जोङो आथा मैदा बिफोरजों बर बानायनो हायो आरो नानि आदारखौ जेरै जों मैदा फ्राय लाबोनानै बेखौ दैयाव एसे नाफ्लेनानै लायो एसे गुरै खालामनानै बेखौ बोरसियाव सिथाबनानै जोङो दैयाव बोनहरो आरो बेबायदिनो जोङो नाखौ अनेक रोखोमनि आदार जों मोननो हायो आरो खानस्रि इउस खानस्रिखौबो जों बाहायनो हायो हायाव थाग्रा खानस्रि खानस्रिखौबो हायनानै जोङो नाखौ बोननो हायो बेफोरखौ नाया जानानै बिराद गोथाव मोनो नालाय ओंखायनो बिराद अरो आरो थाब थाब बिदियैनो जोङो नाखौ मोनो आं बिदि आइदबजों नाखौ बनो रोङ आरो अनेक रोखोम फासिब माबा माबि दा नोंथाङाब मारै मारै नाखौ हमो बेखौ एसे खोनन्थादो नामा आंनो
औ औ जागोन नोंथां दा आङो जाहैबाय फार्स्टआवनो गिबियाव बयनिफ्राय बांसिन आदबखौ बाहायो होमबा ना गुरनाय
ए नोंथां औ
ना गुरोब्ला जोङो ओरैबायदि बायदि रोखोमनि फिसा फिसौ ना लागाय मोन्देर मोननो हायो जायखौ जायोबा बिराद गोथाव मैथाजों नाजों खांख्राय जों बिराद गोथाव मोनो आरो बेनि थाखायनो बांसिन बि ना गुरनानै जानाय जायो आरो न'आवहाय आरो नैथियाव दंबावो जोङो दै जेरावहाय एसे हाखर दिमोल जायगा बेयावहाय बेखौ सारनानै बा बेखौ फोराननानै हाब्रुआव हमनाय जायो आरो दा बे हाब्रुआव हमनाय बुङोब्ला बेयाव मोनसेबो ना बारग'ला आरो गासिखौबो जों मोनो बेयाव जेसेबां ना दङ जोङो दैखौ फोरानजोबनानै गासिखौबो हमनो हायो आरो
औ नोंथां
औ दा सोरनिबा सोरनिबा आखाइफ्रा बेखौ हमनोबो रोङा जानो हागौ मानो होनबाबो नाफोरा बिराद ओरै मोनो ओरै बा ओरै ओरैबा ओरै खारनाय जायो बेबायदि रोखोमै। हमनाय जायो आरो दा नोंथांनि खाथि खालायाव बिदि दहला जायगा बेफोरबायदि दं नामा
ओ जोंनियाव दहलाथ' दङ दंनाया माइ गायग्रा दहला बेफोरावसो जोङो सेनफोर सा सायो एखमबा ओमफ्राय दा माइ गायै समावहाय जोङो बेयावहाय फासिजों नाखौ हमनाय जायो ओमफ्राय माइ गायखांबा बा दहलायावहाय ओरैनो थायोब्ला हाग्रा थानाय समाव जोङो नाखौ बोरसिंनो बोननानै जानाय जायो आरो दंनाया दङ औ नोंसिनिजोंबो थागोन नामा दहला
दङ नोंथां दङ बिराद ना मोनो बेयावहाय जोंनि खाथिनि दहलायाव बयबो आइजोफ्रा नो सोरबा ना गुरनानै सोरबा फासि सानानै बा सोरबा सेन सानानै मोनजाबाय थायो आरो बेवहाय
अ नोंथां औ
दै रानजासिम मोनजायो खारन जोंना बेयो दहलासोथ' द दहला रानजासिमल' ना मोनजाबाय थागोन बिराद गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो आरो बेवहाय
औ औ नोंथां औ
बालाबाथि ना नास्राय गोरि बेफोरबायदि खुसिया सिंगि बिराद रोखोमनि ना मोनो आरो बेवहाय
अ नोंथां औ
औ आरो जोङो बेफोर नाफोरखौ फोराननानैबो जानो हायो आरो
औ नोंथां नोंथाङा नाफामखौलाय रोङोना रोङा देनो नाफामखौ जों नानि बानायो ना हमनानै औ माबोरै बानायो नाफामखौबा?
औ गिबियावनो जाहैबाय नाखौ फोरानग बाय। फोराननायनि उनाव बेखौ जोङो अब्ला देसिगोन गाय उवालावहाय अब्ला बे देनाय टाइमाव मा मा नांगौ बेखौ आं खिन्थानि बे देनाय समाव थास' थास'नि देन्थाया बेखौ नांगौ जायो आरो। बे थास'नि देन्था ओमफ्राय सोरबा सोरबा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ आरो सोरबा सोरबा संख्रि हालदै बेफोरखौबो होनानै देयो आरो। ओमफाय देनानै अब्ला देखाङो अब्ला मोनसे थेमाफ्राव बा दिब्बाफोराव नङाबा सोरबा सोरबा औवानि हासुङाव जाय जेरैखि गोसो आरो। बाव सोनो हायो खाालिबा मा मोनसेल' जानाङाखि बेयाव बार हाबनो मोना। बार हाब्बाथाय बार हाब्बाथाय बियो गाज्रि जायो आरो नोंथां।
अ नोंथां औ अब्ला बिदिब्ला नों नोंथां आं नोंथांनिफ्राय सावरायनानै बिराद बाथ्रा मिथिनो ओमफ्राय ना हमनायनि सायाव आरो नानि सायावहाय। दा ओ समाबो जाबाय। औ बिदिब्ला दिनै दिनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां औ जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे गोजोन।